हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां औ
अ नोंथाङा फ्रि सम दंना दा
औ औ दङ नोंथां औ
नोंथाङा सम दंब्ला जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
दा जोङो होमब्ला जिउ खुंनाय राहा लामानि सायाव सावरायनि गिबियावनो नोंथां मा जिउ खुंनाय राहा लामा होननानै बुङोब्ला मा बुजियो एसे फोरमायना होग्रोलाय
अ ओ मोजाङानो नोंथां ओ थ' जोङो जिउ खुंनाय राहा लामा होनना बुङोब्ला माने बियो ओरैबायदि जाहैयो जे जिउ खुंबोनाय होनना बुङोब्ला माबायदि जिउ खुंदों नोंथाङा बिदि आरोना माने जेनेबा नोंथां औ मोनसे नखर न'खरबा मोनसे मानसिया सासे मानसिया माबोरै जिउ खुंबोनो जेनेबा मा खालामनानै जिउ खुंबोदों जेरै आबाद मावनानै जिउ खुंबोयो। बा सोरबा बिदिनो मा होनगोन? ओ साख्रि मावनानै जिउ खुंबोयो बा सोरबा बिदिनो माबा मोनसे खालामनानै जिउ खुंबोयो बिदि आरो ना जिउ खुंनाय राहा होनना बुङोब्ला जोङो बा जुनारफोर फिसिनानै फानहरनानै रांखावरि खामायना जिउ खुंबोयो बिदि आरो। फालांगि खालामना जिउ खुंबोयो औ बेफोरबायदियानो माने जिउ खुंनाय होनना बुंनाय जागोन आरोोना ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा गामियारि ओनसोलाव माने जिउ खुंनाय राहाया माने जोबोद आलादा आरोना सोहोरफोराव थानायनिख्रुइ माने जोङो गामियारि ओनसोलाव औ थानाय हिसाबै जोंहा गुदि जिउ खुंनायनि राहायानो जाहै आबाद मावनाय आरो बे आबादनिफ्रायबो जोङो औ आबादनिख्रुइबो जोङो माइ आबादानो गुदिसिन आरोना सबसे गुदि सबसे आरो ओमफ्राय
औ थारैनो
औ गुबुन आबादफोरबो दङ मैगं थाइगंनि बेफोरो आरोना आबाद मावनायानो गुदि जाहैयो। जिउ खुंनायनि राहायाव ओमफ्राय बेनि अनगा जोंहा फैयो जिब जुनार फिसिनाय जेरै दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरखौ फिसिनाय जाहाथे माने बिनि बेफोरनिफ्राय नांब्रबगौ खैफोद समाव जोङो रां खामायनो हायो बेफोरनिफ्राय बिनि थाखाय आरो ओमफ्राय बेनि अनगा जोंहा आरो फालांगि बेफार खालामनाय जेरै मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि थालिर फिथाइफोरनि बेफार फालांगि ओमफ्राय जिब जुनार नाफोरनि बेफार फालांगि बेफोरबायदि आर ना गुबुन गुबुन रोखोमनि। बेफार फालांगि बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलाव ओमफ्राय बेनि अनगा साख्रि मावनाय साख्रि मावनाया माने गामि ओनसोलाव जोबोद खम थायो माने एसेबां गासिबो साख्रि साख्रि मावजोबो बिदि नङा गामियाव माने आबादारियासो माने गामियाव माने गामियाव आबादारिफोरसो बारा माबायो आरोना। बिदि साख्रि मावनाया माने बारा आगैबाङा आरो गामि ओनसोलफोराव बारा थाया। थ' बिदिनो आरोना जिउ खुंनाय राहा होनना बुङोब्ला नाथाय औ नाथाय दानि सिगाङाव जेरै मा होनगोन? एसे सोलायबाय आरोना सिगांनि बायदि जिउ खुंनाय राहानिख्रुइ दानिया एसे सोलायबाय। जेरै सिगाङाव जेनेबा आबाद मावनायाव जोङो जमा जमा ओ सावरि बादालि जानायफोर सावरि खालामनाय बेफोरबायदि खोनानो मोनोमोन। जेनेबा सावरि माने औ जेनेबा आंबो नोंस्रानाव मावना हैगोन ओमफ्राय नोंबो जाहोनाव मावनाय फाला बदल मावनाय आरोोना बिदि। खालामो नाथाय औ बिदि खालामोमोन आरो सिगांफोराव नाथाय दानि जुगाव बिदि खालामनाय नुनो मोनला। ओ माने बेफोराव माने फैसासो दानिया आरोना फैसासो होनांगौ जायो जेरै नों जाहोनाव मावलोंबा नोंथांनो फैसा होनाय जागोन बिदि आरोना बिदि हिसाबावसो दानि जुगाव खामानिफोरखौ खौ मावनाय जायोसै ओमफ्राय बेनि अनगा जोंहा आरोबाव सिगाङाव जेरै हाले एवनायफोरावबोथ' जेरै सिगाङाव नांगोलफोरजों मोसौजों हाले एवनाय नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव ट्रेक्टरफोरसो हालेवनायखौ नुनो मोनोसै आरो ना ट्रेक्टरफोर नांगोलफोरनि जायगायाव औ ट्रेक्टरफोरजोंसो जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनो जाहाथे खम समावनो जायो होननानै मानसिफोरा बेफोरखौ ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय नुनो मोनोन दुब्लिफोरखौ दा बेफोरबायदिनो आरोना जिउ खुंनाय राहाया गोदोनिफ्राय दानि जुगा माने सोलाय जोबबाय आरो ना ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरावबो जेरै औ जानाय लोंनायावबो जेरै मैगं थाइगयाव सिगाङाव माने गोबोरखि हासारफोरजोंनो होनानै होलाबायनानै हाग्रा बंग्रानि ओंख्रि जाना जोंनि बर' सुबुंफोरा थांबोयोमोन नाथाय दानि जुगाव जानायावबो गासैयावबो रासायनारि मुलिफोरसो होनाय नुयोसै जेरै ओंख्रि मैगं थाइगंफोराव कबि आलु बेफोरबायदि मैगंफोराव जोङो मा होनगोन मुलि होनानै फेदेरो बा थाब फोमोनो बेफोरखौसो जोङो दानि जुगाव नुनो मोनोसै आरोना थ' बेफोरबायदिनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनोसै आरो ना जिउ खुंनाय होननानै बुङोब्ला दा नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलनि बागै एसे फोरमायना होनो हा गोन नामा जिउ खुंनायाव माबारै दङ दायो
औ जागोन नोंथां थारैनो सैथो नोंथाङा जा खिनि बुंलांबाय नंगौ बेफोर गासिबो सैथो जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो गुबै जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहा लामा होनना बुङोब्ला जों गिबियाव आबाद खौनो गुदि होननानै बुंनो हागोन मानो होनोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरानो साख्रि मावा
औ
बेबायदियैनोहाय आबाद मावो जों दा दैज्लां बोथोराव माइ आबाद बा मैगं थाइगं आबाद बेबायदिनो बेहाय मेसें बोथोरावबो जोंहा मेसेंनि रबि फसल जायखौ जों मेसेङाव मावनायखौ रबि फसल बुङो बेफोरबायदिनोहाय गोबां रोखोमनि जेरै बेसर टिसि बेफोरबायदि सासे आबाद मावनानै सासे मोजां आबादारि महरै जिउ खुंबोनायखौबो जों नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो जोंहा गासैबो सुबुङानो बा गासैबो न'खरावनो निजा निजा हा थाया जायनि जाहोनाव जोङो सानफ्रामबो गुबुननियाव हाजिरा खामला मावनांगौ जायो आरो बेजोंनो न'खर सुंथानांगौ जायो जायखौ जोङो बेखौनो गावनि जिउ जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै सायख'नानै लानो गोनां जायो बेनि गोजान गोजान जायगा बा जोंनि खाथि खालायाव थानाय दारिमिन कम्पानि बेफोराव खामानि मावहैनानैबो जोङो बे जोंनि जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै बेखौ सायख'ना लानायखौ नुनो मोनो
औ
बेबायदिनोहाय जोङो दाउ अमा बा ना फिसिनानैबो सासे मोजां फालांगियारि जानानै जिउ खुंनो हायो बेफोरबायदिनो आरो सि जोम दानानै दानि दिनावथ' जोङो गोदोनि बादि जोंनि औवाजों बानायनाय जेरै दाथखाल बेफोर बादियाव बांद्राय सि जोम दानायखौ नुनो मोनला अब्लाबो जोङो मेसिनारि जेरै सि दानाय दङ बेफोरबायदिजों जों जि दाना जेरै टेक्सटाइल खुलिनानै बेफोरबायदिनो सासे मोजां बिजनेसमेन बा फालांगियारि जानानै गोबां सुबुंफोर लाखिनानै बेफोरखौबो जों जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै सायख'नाय नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो गोबां बिबांनि जिउ खुंनायनि राहा लामा दं अब्लाबो जों गिबि गुदि होननानै आबादखौनो साननानै लानो हायो
औ थारैनो नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
अ थ' जोंनियालाय बेफोरनोसै आरो ना माने आबाद मा होनगोन जिउ खुंनाय होनना बुङोब्ला जेनेबा बेफोरनोसै गामियाव थानाय हिसाबैथ' आबादानो गिबि आबादानो मेन थ' बेफोरनो माने मोनसे न'खरनि थाखाय जिउ खुंनो थाखाय आबादा गोबां हेफाजाब होयो आरोना जेरै जोङो माइ गायबा माने जोङो बेयाव दै्लाङाव माइ गायनानै जोङो बोसोरसेनि थाखाय जोंनि जानाय आदारखौ मोननो हायो आरो ना बोसोरसेनि थाखाय ओमबा आरो बिनि अनगा जोङो आरो गुबुन गुबुन आबादफोर दंबावो बेनि अनगा जेरै बेसर आबाद फाथोनि आबाद खुमब्रा लेस्रा ओमफ्राय आलु बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ जों मावो होमबा मा होनगोन जोङो आरो बिनि अनगायै आबाद मावनायनि अनगा जोंहा बेफार फालांगि दङ जेरै बेफार फालांगियाव जोङो मैगं थाइगंखौबो फानखायो माने जोङो आबादाव मावखायो नालाय ओंख्रि मैगं थाइगंफोरखौ फाननाय नुनो मोनो ओमफ्राय बेनि अनगा जुनारफोरनिबो बेफार फालांगि खालामो जेरै दाउ अमा जेराव न'खरफोराव दाउखौ जमा जमा माने गोबां रोखोमनि गोबाङैनो दाउखौ माने मा होनगोन फिसिनाय खौ नुनो मोनो आरो जेराव ओमफ्राय जोङो जेनेबा फायखारिफोरा बेखौ औ बायनानै लाना थांनानै बिनिफ्राय बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो सासे माने गामियाव थानाय हिसाबै ओमफ्राय बेनि अनगा जोंहा
नोंगो
आरो फैबावो मा होनगोन जुनारनि अनगा मैगं थाइगं मैगं थाइगंखौबोथ' जेनेबा फानलुफोर ओंख्रिफोर लेस्राफोर जेनेबा सासे आबादारिनिफ्राय बायना लांनानै फायख खारिया ओमफ्राय बेखौ गुबुनाव माने एसे दाम बारायाव फानहैनानै लाब जायो बिदि आरोना माने बिदि खालामनानैनो जिउ खुंबोनाय सुबुंफोरखौ जोङो गामि ओनसोलफोराव नुनो मोनो आरो थह
हेल'
बेफोरनो ओमफ्राय बिनि अनगा जोंहा जिउ जिउ खुंबोनायाव आबाद फालांगि ओमफ्राय मा होनगोन जुनार फिनाय जेरै जुनारफोरखौ जोङो फिसिनानै औ माने मोनसेया गुबुन मोनसेजों माने बिसोरो कानेकटेड गोजा आरोना सिथाबनाय गोजा बिदि आरो थह जोङो बे गैयाबा बिदि जाया बि गैयाबा बिदि जाया आरोना माने जोङो माने गासैयाबो माने राहा दिहुननानैसो जिउ खुंनो थाखाय बेफोरबायदि राहा फोरखौ दिहुनना जेरै आबाद माविफोरा बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनानै जिउ खुंबोदों आरो बेफार फालांगि खालाम बैफोरा जुनारफोर फिसिबोदों बिदि आरोना माने गुबुन गुबुन रोखोमनि मा होनगोन आदब खायदा बानायनानै मानसिफोरा गामियाव थानायफोरा माने जिउ खुंबोदों आरो ना माने गासैहाबोथ' हा थायो बेथ' नङाना आबाद मावनो थाखाय थ' बिसोरो बिदि खालामनानै जिउ खुंबोदों आरो दा नोंथाङा बिनि सोमोन्दै आरो बुंबावनो हागोन नामा माबाफोर
बेनि सोमोन्दै होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दानि दिनाव जेरै सासे मोजां थिकादार जानानैबो जिउ खुंनायनि राहा लामा महरै सायख'ना लानाय नुदों आरो बेबायदिनोहाय जेरै जोङो गलाफोर जेरै ब नोंथाङाथ' मैगं मैगं थाइगंनि गला बेफोरखौबो बुंलांबाय नंगौ बेबायदिनोहाय जोङो बिजाबनि गला बा जि जोमनि गला बेफोरबादि गला गला होनानैबो बा बेफार फालांगि खालामनानैबो जिउ खुंनायनि राहा लामा लानाय खौ नुनो मोनदों बेबायदिनोहाय जोङो जेरै जेरै खानाय सिनग्रा गला बा पारालार बेफोरबायदि होनानैबो जोङो जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोनगासिनो नोंथां
औ नंगौ
बेबायदिनोहाय जों औ नंगौ जोंहा साफ्रोमबोआ न'खर थायो नङा होमब्ला नोंथाङा न'खरखौ सुंथानो जों साफ्रोमबो सुबुङानो गावब गाव मोनसे नङा मोनसे मोजां जिउ खुंलायना जिउ खुंलांनायाव जेन हेफाजाब जायो बेनि थाखाय जों साफा साफा मोजां जिउ खुंनायनि राहा लामा सायख'ना लानाया गोनांथार होननानै आं सानो औ जोङो मोजां औ नोंथां जोङो मोजां जिउ खुंनायनि राहा लामा सा सायख'ना लायोब्लासो जों जोंनि न'खरखौबो मोजाङै सोलिलांनो हागोन बा जोंजों थांना थानायाव जा नांगौ जानाय मुवा बेसाद गोनांथि बेफोरखौहाय जोङो अब्लासो लानो हागोन बेनि थाखायनो जों साब साफ्रोमबो जेन गावबा गाव मोजां मोनफा मोनफा जिउ खुंनायनि राहा लामा जेन